ओं खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथाङा।
खोनादों आंबो।
अ नोंथाङा फ्रियैनो दंना?
ओं दङ।
औ दे होनोमबा नोंथाङा फैयैनो दंबा जोंहा बरनि मोनसे ओंख्रि, दोरोङारि ओंख्रि, अनला ओंख्रि होनो जायखौ नोंथाङाबोथ मिथि फिथिखाबो जानांगौ अनला ओंख्रि औ अनलाजों साम औ अनलाजों सामजोंखौ बोरै सङो नोंथांमोनथिं बोरै जायो। नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा औ दे होमबा नोंथाङा एसे फोरमायना होदो? औ।
गिबियावनो अनला ओंख्रि होनोबाथ बयबो मोनजायो अनलाखौ बोरै-बोरै
औ-औ औ
ओरैनोथ अनला ओंख्रि सङोबा माइरंखौ दैयाव सोमग्रोनांगौ जायो आरो। आरो दैयाव सोमनानै दसेसो सोमहाबनानै दोननानै बेखौ अन गुन्दै देयो आरो। देनानै ओमफ्राय अुलाखौ माजों संगोन ओरैनो सामजों संजायो। दाव जों बिदिनो बेदरफोरजोंबो जाजायो आरो। गिबियावनो अनलाां संनो थाखाय। अन गुन्दैखौ खौ देखालांनानै।
औ।
दै गोदौ दै गोदौ होगोन नांगौ आरो। होनानै ओमफफ्राय अनला ओंख्रिया मा होगोन बेखौ। गिबियावनो। एवथुमग्रोन ना? लानांगौ आरो बेदर होयोबा। बेवसोमग्रोनांगौ। ओमफ्राय
औ
बिदिनो ना ब्रमाजोंबो जाजायो आरो जानायालाय खारै सरग्रोना लानांगौ सिगाङावनो बिदिनो सामब्राम गुफुर बानलु हाइजेंओं
औ नोंथाङा जे खारै होनदों बे खारैखौ बोरै बानायो बहानिफ्राय बानायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां खारैखौ जोङो खारैखौ जोङो मै मोनथाम बुस्थुजों बानायनो हायो आरो बे मानसिफ्रादि सबाय गायोना बे सबाय बिगुरजोंबो बानायजायो आरो
औ सबायनि बिगुरजों
ओं सबायखौ बोखांनानै मोनबाथाइ फैयोना बे फोन फुनायखौ मा होखांबाथाय माने गोरान फोराननानै सावो आरो औ खो ना सफ जि ज बानायनानै फोराननानै दोनो आरो बेखौनो
औ
ओमफ्राय आरो नालेंखर नारेंखर बिगुर नारेंखल बिगुरखौबो बानायोखा थेसे बिदिनो थालिरफोरखौ खौबो बानाय नालाय थालिर गैयाबा नालेंखर गोनांफ्रा नालेंखर बिगुरजोंबो बानायो आरो
औ
नालेंखर बिगुरजोंबो फोराननानै सावनानै बिदिनो दै होनानै ला दु बायदि सिथुमनानै
औ औ नोंगौ
थालिराथिया बे थालिर आथियाखौ फिफांखौनो दानो ओमफ्राय आरो मा या जायो बिखौ दान स'नानै सान्दुंआव फोराननानै ओं मादा खौबो बानायो मादाया साबसिन जायो होनो आरो मानसि सोदोआ
औ बयनिफाय साबसिना मादाया जायो आरो
औ बे माने होनो आरो फिफांखौबो बानायो बिदिनो सान्दुंआव
औ
गोरान जाजासे फोराननानै उनावहाय रानबाथाय बिदिनो सा सावनानै दैजों सुनानै लाद्रायैनो फोरानना दोनो आरो
औ औ नंगौ नंगौ
बांसिनानो थालिरनिखौ बाहायनाय जायो थालिरना साबसिन होनो नालाय
औ औ
गोथावसिनबो जायो होनो आरो थालेरनिजों
औ औ
बिदिनो खारैखौ सरो आरो थालिरनि सबायनि सोर माखौ मोजां मोनो बेखोनो अन्दैफ्राव अनला ओंख्रि सबाय ओंख्रिफ्राव होजोबनो हाबाय आरो हो
औ औ गावनि गोसो बायदि बिदि बानायनानै होनो हाबाय होनदां
ओं गावनि गोसो बायदि जायो नों अबेखौ साबसिन मोनो
औ
उम दायो नोंथांङा साम अनलाजों सामजों जाजागोनना जाजाया खोन्थानो हागोन नामा?
ओं ओं हागोन हागोन नोंथां हागोन औ औ अनलाजों साम होनबाथ जोंनाथ नोंथांङा जे बुंलांखाबाय अनलाखौ माबोरै माबोरै बानायो गिबियावनो नोंथांङा फोरमायलांखाबाय अनलाखौ जोंनिया सिगांङावनो गिबियावनो सोमनानै लाग्रोयो दसे सम इदिनो दुइ घन्टा थिन घन्टा सोमना लाग्रोयो बेफोरफोरखौ बेनि उनावहाय जोंङो बोखांनानै उवा-उवाल नंङाबा थबसियाव देयो दानाथ बांसिन मिक्सिफ्रावबो देनायखौ नुसै आरो थाब जानायनि होमबा ओ जों औ औ होनबाबो बो जोंनिया थबसिफोराव देनाया बांसिन गोथाव जायो होननाय खोनादों आरो जोंङो मिक्चिफोराव देनाया बारा गोथाव जाया होननाय खोनादों आरो
औ
आरो जों नोंथांङाथ बुंलांखाबाय खारै नां थारगौ अनला ओंख्रिआवहाइ खारैखौ बोरै-बोरै बानायो नोंथांङानो फोरमायलांखाबाय जोंना मेनानो जाहैबाय खारै आरो बे अनलाखौ जोंनिया गोखाजोंबो जानो हायो गोखैजोंबो जायो नोंथांङाबो मिथिखागौ जोंनिया गोखाजोंबो जानो हायो गोखै। गोखैजोंबो जानो हायो होननानै औ जोंनिया गोखाजों जानोबा जेरै मुदुमफुल बिबार इदिनो बारसिगि बिबार, सेवालि बिबार बेफोरजों जायो आरो आरो जोंनिया लाइ लाइजोंबो जायो अनला फाख्रि होनो जायखौ जोंङो। औ ओमफाय आरो गोखै गोखैजों जानायाबोथ जोंना बेलाथि एरि होनानै जायो आरो आरो जों नुदों आरो बिलाथि बिलाथिफोर गोखैफोर होबाथाय जोंनिया खारै होनायखौ नुवा आरो खारै होआलासिनोबो। संङो खिसुमाना खारै होयो आरो होमबाबो। जोंनिया खारै होबाथाय गोखैफोरावहाय खारै होबाथाय मोजां जाया होननाय खोनादों आरो जोंङो बांसिन। बांसिनानो खारै होनायखौ जायो आरो खारै होनाया बांसिन। औ खारै होनाया बांसिन गोथाव जायो मिलौवो होननानै खारै होनानै बांसिन संङो आरो आरो इदिनो खारै खारै होनानै बिदिनो गोथाव बिदिनो गोदौबाय थानाय दैयावहाय अनला गुन्दैखौ होनानै खारै होनानै नोङो जेब्ला अनलाया साइदजों गोदौबाय थागोन अब्ला नोङो साम'खौ नों रेडि खालामना लानांगोन आरो अनलाखौथ' नोंथाङाबो मिथि मिथिखाखौ अनलाखौथ' गोबां रोखोमनि जानो हायो होननानै साम'जोंल' नङा। बेलेगफोरजोंबो जानो हायो नों माजों जानो गोसो औ औ आरो बिदिनो साम'नि फालायाव फैबाथ' जोंना साम'खौथ' जोङो बिदिनो फुख्रि जाम्फै बिदिनो दैमाफ्रावसो मोनो नालाय साम'खौ जोंनिया औ बिनिफ्राय लाबोनानै जोङो बेखौथ' जोङो साम'आथ' दैयाव थायो नालाय बेखौ खनना लाबो लाबोनानै जोङो साम'आ एसे मैला जायोना दैयाव थानाया बेफोरखौ जों साफा खालामनो थाखाय जोङो माखासे बिदिनो जिनिस बाहायो आरो औ गिबियावनो साम'खौ